खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय
मा खालामदों नोंथाङा
आङो ओ दङ ओरैनो ओंखाम जाखांनायनि उनाव जिरायनानै नोंथाङालाय
आंबो नै जाखांनानै दा ओरैनो गोलांनानै दङ
औ नोंथाङा फ्रि ना आं नोंथांजों औ औ आङो माने मा होनो बर'नि बर'फोरा मा मा जाग्रा लोंग्रा जायो बेनि सोमोन्दै नोंथां सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नों नोंथाङा लाइरायनो सावरायनो हागोन दा नोंथाङाथ' मिथिखायो जों बर'फोरा मा मा जाग्रा लोंग्रा जायो एबा ओंखाम औंखरि मा मा बर'नि खौथ' मिथिखायोना होनबा औ औ मा बुंदों
नोंथांनि रायलायनायखौ खोनाफैयाखै बारा मोजाङै
अ माने नेटवरक इसु नामा र' माने आं बुंदों मा होनो बर'फोरा मा मा मा जाग्रा लोंग्रा जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामदों होननानै नानै बुंदोंमोन आं दा खोनाबायनाा नोंथां
औ औ खोनाबाय
औ माने जों बर'फोरा जेनेबा जोंनि जाग्रा ओंख्रि महरै जोङो बर'फोरा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो जे बेनि मादाव माने नारजि अमा ओ सबायजों दाउ अनला मेव वा औ ओमफ्रायो मा होनो खुमब्राजों दाउ आमफ्रायो थाइगिरजोंना बेफोरखौबो जायो ओमफ्रायो औ मैथा ना ओमफ्रायो मा जाबावोमोनले जों बर'फोरा बावलाय
जोबनो गैयै दं आरो ना
औ लोंग्रानि मादाव जेनेबा जों बर'फोराथ' जौ जुमायखौबो बाहायो।
औ
बेफोर जेनेबा बेफोरखौ माबोरै बानायो। बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय मा जोङो। ना मा बुङो जेनेबा ओ नारजि अमाखौथ' बयबो सावरायखाबाय जानांगौ। जोङो जेनेबा एसे गुबुननि नि सावरायनोसै नामा। जेनेबा सबायजों साम'फोर नहलेबा सबायजों दाउफोरखौ माबोरै सङो बिनि सोमोन्दै ना मा बुङो नोंथां।
औ औ अनला अनला मेवाइ दाउ
औ ओ ओ
दे औ
नोंथाङा माखौ सबायजों दाउखौ सावरायग्रोनोसै नामा? जेनेबा सबाय सबायखौ संनोबाथ' जेनेबा जोङो सबायखौ सिगांनो हुख्रेमनानै लाग्रो नांगौ। नङा होमबा एवनानै होख्रेमनानै लाग्रोयो। बेनि उनाव जेनेबा जोङो बेनि बेग गोसोम गोसोमखौ खारहोनो थाखाय उवालाव देखुनानै लायो। नङा होमबा? बेनि उनाव बेखौ जों सुनानै मा खालामो। बेखौ दोनो बेनि उनाव जों बेदर बेदरफोरजों जायोबा जोङो बे बेदरफोर गोदानानै लायोबा मालाबा समाव जों बाजारनिफ्रायबो बायनानै लायो। मालाबा न'निफ्रायबो उम न'नि खौबो जों माबानानै जायो। बेदर नङा होनबा बिनि मादाव जेनेबा सबायखौ जोङो। एवनोबा सिगां जेनेबा साराय जि जि बुस थुआव जों जि आगजुआव संगोन ओ जेनेबा दा दाथ' गोबां खुखारावबो खुखारारावबो सङो। माखासेया माने सारायावबो सङो। थौवाबो सङो बेयो गावबा गावनि उसुबिदा मथे संनानै जायो नङा होनबा। जेनेबा सिगां मा खालामो जेनेबा थाव सेरनानै जोङो दाउखौ जेनेबा एवग्रोयो ओ सामब्राम, सामब्राम, फानलु, मस्ला होननानै जोङो। इयावद' ओ जेनेबा बेखौ एवखा एवनानै जेनेबा जेला सिम माने बेयो बेरा गोजा गोजा जाजास सिम एव एवनानै लाखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो खाङो। आमफाय जोङो मा खालामो सबायखौ जोङो सिगां रुग्रोनानै खायसेया सोरबा थौआव रुयो दै होनानै। खायसे सेया मा होनो
खुखाराव
राव रुयो। ओ जेनेबा एसे गेब्लेेजासिम बा मासिम ओमफ्राय बेखौ जों मा खालामो? ओ थाव एसे होनानै सामब्राम माबा होनानै थाव सेरो। थाव सेरनायनि उनाव जोङो मा होनो? जेब्ला सबाया गोदौवो अब्ला मा होयो? हालदै खारै होनानै जोङो बेखौ दसे खोबहाबबो। खोबहाबबा माने एसे खोबहाबनायाबो एसे नियम दंना। खोबबा बांद्राय खोबजोब्बाथ' गोदौफ्रुयो नंङा होनबा? उम एसे बोखारनानै दोनो ओ
खारैआ जानायखौ माने टेस्ट गोनां खालामो आरोना।
आरो फिसलबो खालामो स सबायखौ नङा होनबा? ओमफाय जेला बियो ओ ओमफ्रायो मा होनो जेला गोदौवो अब्ला जों जा एवनानै लाखानाय दाउ दंना दाउ बेखौ जोङो बेयाव होस'नो होस फोनखांनायनि उनाव जोङो जिखिनि मस्ला फाथि होयोना जोङो खायसेया जारि ओ जा जारिलायनो जिरा म ओ गावबा गाव जाय जायखौ मोजां मोनो बिदिनो जिरा गुनमुद रिस माबा माबि मस्ला गोबां थायो सामब्राम गुफुर फानलु बेफोरखौ जोङो जेब्ला बेयो मोनहां मोनहां जायो अब्ला होयो होखांनायनि उनाव जोङो सबाइ ओंख्रियावथ' जोङो गंगार दुन्दिया होयो ना सबाइ ओंख्रिया गंगार दुन्दिया आरो जेनेबा जों बिलाइ होआबाथ' जोङो जा माने सबाइ ओंख्रि बायदि मोनो नालाय माने गोबाङानो मोनोब्ला माने बेयाव मानो गंगार दुन्दिया बिलाइ आमफ्रायो सा ओ हाइजें बिलाइखौबो जों होयो ओमफ्राय जेब्ला बियो दसे गोबाव गोदौहोखांनाय नि उनाव जेब्ला जबखाङो अब्ला जों बेखौ खाङो ओमफ्राय बेखौनो जों माने सबाइ ओं ख्रै सबाइजों दाउजों होननानै मोनथियो आरो। नोंथाङा बबेबा ओंख्रिनि सोमोन्दै माबा सावरायनो सानबावदोंबा एसे
अनला अनला मेवाइ
औ औ औ औ।
औ जेनेबा अनलाखौ माजों बानायो बेखौथ' जों मोनथिखायोआनो बय बो माइरं माइरंखौ दसे सम सो सोमहाबनानै दोननानै बेनि उनाव उननानै लायोना सिलपाथायाव उनो माबा सिलपतायाव उनाबा ग्राइन्दारफ्राव
आरो उवालावबो देनानै लायो माखासे
बुंनो थाङोब्ला उवालजों देनाया साबसिन जायो खोमा गोथ थावसिन औ औ। जेनेबा बेखौ उन्नानै लाखांनायनि उनाव दोनबाय दोननानै मेवाइखौ एवग्रोबाय थाव होनानै एवबाय एवनानै जों जा जा नांगौ जेनेबा बानलु संख्रि जिरा
औ
बेफोरखौ होबाय होनानै ओमफ्राय दसे सम एवबाय थानानै बेयाव खारै होयोना मेवाया गुरै जानायनि थाख खाय दा गुरै जानायनि थाखाय होनानै उनाव एव एसे एवखांनानै दै होनोसै दा
ओ ओ दै होनायनि गोदौहोयो गोदो जेला गोदौवो।
औ जेला गोदौवो अब्ला औ दसे उनाव ओम बे जों जे उननानै लानाय माइरं दंमोन
औ
खौनो होस'नसैना औ होस'ननानै ओमफ्राय जेनेबा बेखौ गोदौहोसै दसे उनाव जबागौ मानि मोजाङै रोजोब जायाखै माने बेनि उनावनो मोनबायबो आरोना बे इजि माने गोरलै राहा बेयो दसे समावनो जायो। जुदि बेदर गैयालासे जायोबा आरो जुदि बेदरजों जानोबा नों बेदरखौ फ्राय खालामबाय बिदिनो माने
जबजासिम मा बुंदो नोंथाङा? हेल' खोनायाखै मा होनदों बुंफिननो हागोन ना?
हेल'। जेनेबा अनला ओंख्रिखौथ' जोङो बर'फोरनि माने बिराट ओ जोंनि हाबा खेराइायावबो जेनेबा जों अनलाखौ माखासे हाथासुनि हाबायाव जों अनला अनला जेबा बे रं गयि अला गु गफुर होनानै जोंनि हाथासुनि हाबाखौबो खुंनाय जायो बेनि थाखायनो अनला ओंख्रिया बर'फ बर'फोरनि समाजाव बिराद माने गाहाय जाव जाय गा आवग्रिनानै दं आरो आं बिदि होननानै सानो नोंथाङा मा बुङो
आरोबाव जेनेबा नोंथाङा बे बर'फोरनि जाग्रानि मादाव मा बेखौ गोथावसिन मोनो।
आङो जेनेबा उम नारजिजों अमाफोरखौनो गो थावसिन मोनो ओमफ्राजों ना मैथाजों ना खांख्राइ बे फोरफोरखौ गोथाव मोनो आरो आं जानो नोंथाङालाय?
आंहाबो बिदिनो नारजिजों अमाजों आंनि माने बयनिख्रुइबो बांसिन मो मोजां मोनो आं बेखौ। आरो नों बुङोब्ला उम मैथाजों नाजों बेबो
औ औ आरो जोङो जों जोंनिया जेनेबा बर'फोरनि लोंग्रानि मादाव जोंथ' जाग्रानि सोमोन्दै'बाय लोंग्रा होनोबाथ' जोङो ओ जौ जुमायबो माखासेबो थायोना बेनि मादाव जोंनि बर'फोरनिया मुंदांखासिन माबासिन ब माने जायखौ जों जोंनि मोनफ्रोमबो रंजानाय खुसि माबायाव बाहायो होनोब्ला जों माइब्रानि जौ नङा होनबा बे माइब्रानि जौखौ जों संनोबाथ' माबोरै बानायो बेखौथ' नोंथाङाबोथ' एसेबा मिथिखायो जेनेबा जों माइब्रानि जौ संनोबा जोङो सिगां माइब्राखौ सुनानै लाग्रोयो सुनानै लाखांनायनि उनाव मा खालामो। दैखौ गोदौहोयो गोदौ खांनाय गोदौनायनि उनाव जों बे मायब्रा जाय सुनानै लानाय बेखौ माने जोङो होसन ओफाय जेबोला मोनो अबोला मा खालामो जङ बेखौ एसे जेनेबा थालिर बिलाइ बा प्लास्टिकबो थायोना दाथ' प्लास्टिकआव फेनला खांनायनि उनाव जेनेबा बेखौ गुसु खालामनानै जों बेयाव एमावखौ होनानै बेखौ सानब्रै सानबानि थाखाय खोबनानै जेब्ला रोसि ओंखारो बेखौ ओ जों खोबहाबनानै बालथि जेनेबा दोनग्रा आगजु बाल्थिं बा माबा बेयाव खोबनानै दोनो ओफाय बेखौ जोङो ओ जेनेबा दान माखासेया जेनेबा बोसोरसे गाहाम दान बोसोरसे बोसोर माखासेया द' दा द' मास ओ द' दान गाहामनि उनाव लोङो अब्ला बेयो गोदै जोबोर मोनो मोजां मोनो जेनेबा बैसागुफोरावथ' जोंना बर'फोरा माइब्रानि जौ नङा बानो
औ औ नंगौ नंगौ बिदिब्ला नों थां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा औ दे गोजोन्थों।